औ
औ औ। औ औ ओ नोंथांजों ओ खौरां एबा फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनो सानदों सावरायजागोन दा नोंथां?
औ नोंथां औ जा-जागोन नोंथां। थां।
औ दा जोंहा आयदाया जाहै बाय ओ जा जोंनि ओ समाज गामिनि समाजखान्थिनि नेमखान्थिफोरखौ समाजनि नेमखान्थिफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायलायनो हागोन नामा सुंद'यै?
ओ हागोन नोंथां ओ नेमखान्थि होननानै बुङो बाजोंनो बै थिनानै दोननाय बा ओद थिनानै लानाय बा लिरनानै दोननाय बा जोङो मोनसे ओ थांखि खिलानाय बेनो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो नेमखान्थि जोंहाब गासैयावबो नेमखान्थि थायो जोङो धोरोम सिबिनायावबो नेम खान्थि थायो बाबेबा मोनसे गामिखौ स सलायनायाव ओं नेमखान्थि थायो, आरो माबेबा मोनसे फरायसालि फोरावबो जोङो नेमखान्थिखौ थायो। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफादफोरावबो जों नेमखान्थिखौ नुनो मोनो। नङा होमबानों? बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलनि नेमखान्थि थि होननानै बुङोबा जोङो। गामिखौ सालायनो थाखाय माखासे नेमखान्थि थिनानै दोननाय जोङो जेरै बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो मोनो। बावबेबा मोनसेखौ मावनो मोना। बेफोरबायदिखौनो मोनसे नेमखान्थि थिनानै नंआ होनबा नों थां। ओ नेमखानथिआ जोंहा गामि सालायनायाव गोबां रोखोमनि नेम खान्थि थायो जेरै। मोनसे गामिनि ओ बे नेमखान्थि खौ जोङो मोनसे गामिनि सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेन'बा बबेबा मोनसे ए हाबा खौ मावनो मोनाबा बा बा बबेबा मोनसेखौ माना दङबा बियो मोनसे नेमखान्थि लिरनाय थागोन। जिब जाय नेमखान्थिया जोंहा लिर नाय गैया बिनि सायाव जोङो सामलायनांगौआबो जोंहा एसे गोब्राब जायो बिनि बखायनो जोङो जाय नेमखान्थिफोरखौ बबेबा गामि एबा बबेबा आफाद बा बबेबा ओ मोनसे मोनसे हानजाया जोङो दानानै दोनो अब्ला बे खौ जोङो लिरथुम बिलाइयाव लिरनानै दोननाया गाहाम, मानो होननानै बुङोबा? माबा मोनसे समाव जोङो सामलायनांगौ। जायोबा जोङो गावसो जों गाव नारा नाथाबा जुजि लायनाय बा सोर सोरखौबा बुंदों सो सोरखौबा बुङाखै ना? बेफोरबायदि खोथा ओंखारलायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो नेमखान्थिखौ थियै लिरनानै दोननाय जानांगौ जेब्लानाखि नांगौ जायो जों बेखौ नायफिनबानो नुनाय आरो बय बो समानै बिजिरनो थाखाय जोङो नेमखान्थिखौ नांगौ जायो जेब्ला नेमखान्थिया लिरनाय थाया अब्ला जोङो बिजित नाया गुबुन गुबुन जानो हमो। बा सोरबा सासे सुबुंखौ बिजिरनाय जागोन। बा सोरबा सासे सुबुंखौ बिजिरनाय जानाय नङा। बा सोरबा सासेनि दायखौ देरसिन खालाम खालामना होनाय जागोन। बा सोरबा थाय सासेनि दायखौ फिन खालामना होनाय जागोन। बेबायदि जायो बेनिखायनो जिखिनि नेमखान्थिखौ जोङो ओम फालिया मानो बेखौ थियै ले नानै दोनोबा जोङो सुबुं खुंथायाव जोङो समानै बिजिरनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो नेमखान्थिखौ होननानै बुङोबा जोंहा गामि ओनसोलफोराव जोङो मोनसे माखासे नेमखान्थि थायो जेरै दाउखि बाद थायो अगरबाद थायो बेबायदिनो आरो गुबुन गु गुबुन बादफोर थायो आरो जोङो औ हंख्लद बादनो ओमफायो मा होननानै बुङो खावालि बारनो बेफोरबायदि बार्द थायो आरो बेजों जोङो नेमखान्थिखौ सा सालायनाय जायो। जेरै खावालि बाद होननानै बुङोबा जोङो सोरबा सासे मानसिखौ नंबां जाबांङै बखिद लानाय बा नङा गारानो बुंलानाय बेखौ होननानै बुड़ो खावालि बाद होननानै बुङो बेबायदि माखसे बाद फोरखौ बा खान्थि फोरखौ मानिनानै गामि ओनसोल फोराव जोङो सामलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो गामिनि अनगायैबो बेबायदि हंख्लद बाद दाउखि बाद बा बायदिसिना सिना बाद नि अन गायैबो जोंहा गामिफोराव माखासे नेम खान्थि थायो जेरै हाबा जानायनि नेमखान्थि बा धोरोमनि सायाव नेमखान्थि बेबायदि आरो जोङो हाबा जानायनि नेमखान्थि होननानै बुङो बा जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो जोङो गावबागाव धोरोमखौ लानानै हाब खुंनानै लानो मोनथाय थायो नङा होमबा नोंथां बेबो मोनसे नेमखान्थि जाबाय। आरो बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव सोलिबाय थानो नुनो मोन सोलिबाय थानाय नुनो मोन्दों जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ खौ होबथानाय ना बेखौ लानानैबो जोङो नेमखान्थि खौ जोङो गामिफोराव सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदिनो जेरै जिदाइन बा ए नैजि ओ जोङो हिन्जावसाफोरा जिदाइन बोसोर आरो हौवासाफोरा नैजिनैमोन नामा नोंथां ना नैजिमोन नैजि ना बेबायदि बिनि सिगां जोंहा ओ हाबा
औ औ।
नेम खान्थिखौ जोङो लिरनानै दोननाय जायो आरो फालिनाय जायो बिनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे लाइमोन बैसोआव हाबा जानानैनि गावनि थांना थानायनि जिउआ ओ बा गावनि थांना थानायनि राहा बा बिसोरो बुजिस'नो हाया नङा हबा नोंथां। बेफोरबायदिखौ होबथानो थाखाय बा बिसोर जोंहा उन्दै बैसोआव संसार जानाया खोब मोजां नङा मानो होनना होननानै बुङोबा जोङो उन्दै समाव जोङो सानस'नो हाया नङा होमबा नोंथां। बैखौ हमथानो होबथानो थाखाय जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय जायो आरो बेखौ। गामि ओनसोलल' नङा जोङो ओ जोङो मा होननानै बुङो जोंनि हादोरारि हादोर नाङैनो जोङो बेखौ होबथानायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर थायो जोङो गामिफोराव ओरैबायदि नेमखान्थि थायो। जोङो मा होननानै बुङो जिखुनु धोरोमखौ लाया लायामानो जोङो थांना थानायनि बा धोरोमखौ लानानै नायनि आजावनायनि जोंहा मोन्थाय थायो। बेफोरबायदि खान्थिफोराबो जोंहा गामि फोराव लिरनाय थायो। आरो बेबायदिनो माखासे धोरोमफोरखौ लानो मोनाबा आजावथाव नङै दो। जोंहा लानो मोना बेफोरनिबो जोङो खान्थि। थायो नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो गुबुन गुबुन खाथिफोरखौ जोङो रायखांनो हायो जेरै जोङो फरायसालिफोराव जोङो मोनसे खान्थि थायो जेराव जोङो फरायसालियाव जोङो ओ जोंहा गाननाय जोमनाया एखे जानो नांगौ जाय जोङो इउनिफर्म होननानै बुङो इंराजियाव ना बेफोरबायदि जोङो एखे गाननायफोरा जानांगौ आरो जोङो बा जेनबा बबेबा फरायसालिफोर फोराव जोङो माखासे नेमखान्थि नुनो मोनो जेरै बयबो समान मोनथायै फैनांगौ आरो समानै गाननाय जोमनायजों फैनांगौ एखे गाननाय जोमनायजों फैनांगौ बेफोरखौ जोङो फरायसालि बा सरखारि बे सरकारि फरायसालिफोरावबो नुनो मोनो आरो बेबायदि जोंहा माखसे नेम खान्थि थायो जोङो फरायसालियाव हाबनोबा गिबियाव मुं थिसनांगोन नङा होमबा नोंथां बेफोर मोनसे मोनफा मोनफा नेमखान्थि आरो बेबायदिनो जोङो फरायसालि थांनोबा जोङो सानफ्रामबो थांनांगोन बेबो मोनसे नेमखान्थि नङा होमबा नोंथां आरो जोङो सासे फरायसानि आखु लानोबा जोङो फरायसालियाव हाबनोबा जोङो बिजाबखौ फरायथारनांगोन बेबो मोनसे खान्थि नङा हानबा नोंथां जोङो बि ओ बेफोरबायदिनो जोंओ खान्थि खिआ गोबां रोखोमनि दं आरो जोंनि गामियावल नङा जोङो ओनसोलावबो थागोन आरो बेबायदि गुबुन गुबुन आफादफोरावबो थागोन बा जोंनि हादोरखौ सिबिनायावबो थागोन बा जोंनि हादोरखौ सामलायनायावबो थागोन बेबायदिनो जोंनि हादोर फिसाखौ सामलायनायावबो थागोन बेबायदिनो धोरोमखौ सामलायनायावबो थागोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो खान्थिफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ ओ बेबायदिनो माखासे खान्थि बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन। ओ नोंथाङाथ गोबां खोथा बुंलांखाबाय एसे आवगायनो। दा मोनसे समाज दि नेमखान्थि होननानै बुङोब्ला जों बायदि रोखोमनि ओ बायदि बायदि जों ओनसो समाज लाय समाज गुबुन गुबुन समाज जों नुनो मोनो दा बैफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो समाज समाज लायै समाजजों बायदि बायदि नेमखान्थि दाना दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा बे रोखोमैनो जोङो नुनो मोनो खायफ पास मासाव एबा ओ जोंनि ओनसोलनि समाजफोराव जों नुनो मोनो ओ बायदि रोखोमै खान्थि एबा बिखान्थि दानानै जोङो समाजखौ खुंलांनाय एबा रायजो खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बै रायजो खुंलांनायाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ मा होनो बे ओ नेमखान्थिफोर मानिनानै जों सोलिनो गोनां जायो। समाजनि नेमखान्थि बायदियै जा लिरनानै दोन्नाय एबा जा जोंहा फारिलाइआव लिरनानै दोन्नाय एबा जोंनि जा लिरथुमनानै दोन्नाय समाजनि जा ओ लिरथुम बिलाइ बे लिरथ फुंबिलेराव जा नेमखान्थिफोर। खौ लिरनानै जों दोनलांदों बेनि ओ ओ बेनि जा लिरनानै दोनांनाय बेनि नेमखान्थि बायदियै जों खामानि मावलांनांगौ नाथाय जाबायदिहाय जोङो। लिरनायनि एबा लिरथुमनायनि बेलायाव जोङो जा बारलाङो खामानि मावनाया एबा जाय नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावो बै बारगा खामानि मावनायफोरनि थाखाय जोंङो ओ बायदि रोखोमनि ओ बायदि रोखोमनि। नि बायदि बिबांनि जों रां लानाय जायो एबा जायखौ जों जरिमाना बुङो नङा होनबा नोंथां? औ थिग बेबादिनो। जों जेरैहाय जों बायदि रोखोमनि आयेन दानो हायो एबा जों नेमखान्थि दानो हायो जेरैहाय जों मोनसे गामियाव ओ सासे आफादगिरि एबा गामिनि आफाद। आफादगिरि बायदि रोखोमनि नेमखान्थि दाना दोननायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ आं गिबियावनो बुंग्रोनोसै ओ जोंहा जेरैहाय खामानि मावनायनि बिथिङावनो जा रायजोनि बै बिथिङावनो जा जा राय रायजोनि जेरैहाय जों नुनो मोनो हाखर फुख्रिफोराव रायजोनि ज ज ओ ना हगारनाय ओ आबाद मावनाय बायदि रायजोनि जा खामानि एबा जा ओ जोंनि थानसालिफोरनि जा खामानि मावनो बेवहाय उ नखरसेयाव साफा साफा थांथारनांगौ बायदि रोखोमनि ओ खामानि मावहैथारनांगौ होननानै जोंहा लिरथुमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा?
औ नोंथां।
नाथाय बेयो ओ समाज लायै समाजसो नोंथां बेयो गुबुन गुबुन समाज लाना समाज गुबुन गुबुन आलादा आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो नेमखान्थिखौ। दा आं जामोन थिखौ बेखौनो बुंदों थिग बेबादिनो समाजनि नेमखान्थि बायदि बिथांमोन। ना खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो जा जों खायसे समाजाव नुनो मोनबावो जा जेरैहाय ओ नेम थायो ओ सासे सेंग्राया गुबुन जायगानि सासे सेंग्राया ओ मोन मोनसे जायगायाव एबा गुबुन सासे सिख्लानि न'आव थानानै थांनानै थाहैनाय एबा जा हर थाहैनाय बे नेमखान्थिखौ जोङो ओ दानानै दोननायखौ नुनो मोनो थांनो मोनि थिग बे रोखोमैनो थाङोब्ला बिथांमोनखौबो जोङो ओ बायदि रोखोमनि जरिमना लानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेनि अनगायैबो ओ बिथांमोनखौ जोङो समाजनि राहा एबा नेमखान्थि बायदियै ओ निमाहा होनोनांगौ एबा निमाहा होनाङिनि बाथ्राया जोंनि समाज। नेमखान्थि बादि जानानै फैयो दा बेबादिनो जों नुनो थाङो जोंहा सुबुं थैनायनि बेलायाव खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
सुबुं थैनायनि बेलायाव जोंहा बायदि रोखोमनि समाजाव नेमखान्थि नुनो मोनो जेरै थाय न'खरसेयाव सासे बालाबो थांनांगौखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो जेरैहाय ओ जों नुनो मोनो ओ सुबुं थैनायनि बेलायाव ओ जाय न'खर सुबुं थैनाय बै न'खर ओ न'खराव। जोंहा एबा गामियाव सुबुं थैयोब्ला ओ सुवा जानाय होननानै बुंनाय जायो जायखौ खायसे गामियाव मानियो नाथाय खायसे गामियाव नेमखान्थि थानायखौ जों नुनो मोना थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाय आं बुंलांखाबाय दङ थिग बेबदिनो जोंहा। ओ थानसुवा बायदि बायदि रोखोमनि जों बुंनायखौ नुनो मोनो मानसि थैयोब्ला जेरै बायदि बायदि गोथार जायगाफोराव जोंहा थांनो मोनैखौ जों नुनो मोनो बायदि नेमखान्थि नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा एसे आवगोलावनो बुंलांखाबाय। हाबा जानायनिबो जोंहा गोबां नेमखान्थि थायो हाबा जायखौ जों बुङो गोथार जुलि जाय गोथार जुलियावबो गोबां नेमखान्थि समाजनि नेमखान्थि जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा ओ हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ माबादिहाय थुखैनांगौ। गौ माबाददिहाय गानहोनांगौ माबाददि गाननाय जोमनाय होनांगौ माबाददिहाय जोंहा सासे हिनजाव खावनानै लाबोब्ला माबाददिहाय दाय मारिनाय ओ नेमखान्थि जायो जायखौ जों बुङो दाय मारिनो नोंथां। थिगबाय
आंनि बायदिबा औ औ नोंथां माने जुरिमानानि जुरदिमानानि जाहोना जुरदिमाना लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि नेमखान्थि बा जोंनि ओ थिनानै दोननाय नेमखान्थिखौ जाहाथे ला खिनो हायो आरो बेयो ओ सिफायलाय बदलाइ